हेल'औ औ औ खोनादों दे।
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा?
आंथ' दा ओरैनो जिरायबाय दं नोंथाङालाय?
आंबोथ' दा जिरायना दं र सिथ्लायाव गरमथारना।
औ औ औ
उम बोथोराबो।
औ
नोंथांआ खबरा मोजां ना?
खबरा औ दासान्दि मोजाङैनो दं दे।
अ माने आं नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनायानो जाहैबाय बिदिनो उम जोंनि मागो बैसागोनि बागै एसे सावरायलाय हागोन नामा नोंथांजों?
औ औ हागोन दे सावरायजागोन।
जोंनि बर'नि फोरबो बागै एसे सावरायनोसै। बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं मागोखो बोरै उम माबानाय फालिलांनाय जायो जेनेबा।
औ
माबोरै बोरै बोरै बिखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन। मागोआवथ' ओरैनो जोंना बिदिनो फिथा ओ बायदिसिना फिथाफोर सावनानै जानाय जायो।
अ
अ ओरैनो मागोआवथ' जोंना जेबो बिदि ओ गुबै रंजानाय फोरबोफोरबायदि जेरैबायदि बैसागोखौ जों फालियो। बेबायदि बैसा मागोआव एसेबां खास जाया आरोना औ औ मा होनो? मागोखौ बिदिनो फिथा सौराइ बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ देनानै सौनानै बा सावनानै बिदिनो जानानै बिनि न'खर बिनि न'खर फोर जानानै बिदिनो रंजालायनानै हगार हरनाय जायो आरो लोगोसे मागोआव जोंना मोनसे माबा दं मा होनो बे गय बिफां ओ नारेंखल बिफां बायदिफोराव
उम।
ओ जिगाब खायो आरोना। ओ ओ मा होनो ओ बिखुङाव थ' बालायलायनानै रिगाब खानाय गोदोनि गोदोनि नेम। ओ गोदोनि मा आबै आबौमोना फालिबोनाय नेमखान्थिखौ लानानै दासि बो जोंनाव बेबायदि फालिनाय जायो आरो। नोंथांमोननावलाय?
समावबोथ' बिदिनो मागोआव जोंबो बिदिनो नुनो मोनो। जेनेबा फास उम बिदिनो माग दमासि। मा होनो होनगोन बिखो मागोनि एक थारिगनि सिगांखौ मा होनोमोन?
औ औ दमासिखौनो होनो माहागो दमासि औ।
एक थारिगनि सिगाङाव बिदिनो खानानै बिदिनो गय बिफाङाव जोंनि जेथाबा आयं दादा मोनहा बिदिनो गय बिफाङाव जिगाब खानाय खानाय नुनो मोनो आरो बेलागुर माबायो बिदिनो बेलागुर होननाय दङ ना बेलागुरखौ थ' बेनि सिगांनो साननै सानथाम सिगांनो लुनानै दोनखायो बेखौ फुङावनो सिखारनानै सावनाय जायो। बेखौ सावबालायनो मोनसे माबा दङ होनदों आबै आबौनि आगोल गोदो गोदाय निफ्रायनो मानिबोनाय बेखौ सावनांगोन होननानै दुगैनानै फुङाव खारना दुगैनानै सावो बिदिनो सावनानै माबायो गासिबो इदिनो ज'ज'जा-जाय अर सायनाय बाजिनो बे समावथ' गोजां बोथोर जायो नालाय। अर सायनाय बाजिनो बेखौ सावनानै जमा जमा बिदिनो सावलायो आरो। सावनानै बेनि अखानायै। ओ बेलागुरफोरखौ मानि थाखाय सावोमोन अ बेनि मानि थाखाय सावामोन आंबोथ' बांद्राय बिदि फोरमायना होनो रोंला। नाथाय सावनायखो मि मिथिगो ओमफाय बेनि एक थारिगाव आरो जोंनिया बिदिनो उम एक थारिगै उम साथि लगायबाय बिदिनो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बिदि साथि लगायना गेदोर उन्दै गोदोरफोरखो मान खालामबाय खुलुमबाय। खालाममस्रांनानै बिदिनो फिथा सावो। फिथा
उम उम।
उम फिथाखोबो बिदिनो सानसे सिगां देना दोनखायो एक तारिकनि सिगां जोंनिया। आंजोनो फिथा‌ सावना जादो। जमा जमा बिदिनो आलासि दुमसि लिंहरनानै बिदिनो ना बेदर। बिदिनो ओंखाम संलायना जायो आरो ना बेदर संनानै जमा बिदिनो। न'खरनि आलासि बाय बाहागि बेफोरखौ लिंहरनानै जों जानाय जायो मागो दमासिखो बिदिनो जोंनियाव। आगोल गोदो गोदाय आबौ आबौनि उननिफ्रायनो बिदिनो सोलिबोनाय मानिबोनाय नालाय बे नेमखान्थि आसारखोनो बे आसार खान्थिखोनो दासिम गाराखै। जेनेबा जोंनि बर'फोराबो ओ बिदिनो जाबोगासिनो दा। बे माने बेखो इयुनावबो बिदिनो आसार खान थिखो सोलांबाय मानिनानै सोलिलांबाय थागोन होननानै आङो उम माबायो सानो। सोलिलांबाय थाथों होननानै जाहाथे इयुननि इयुननि गथ' गथाइ बेफोरबो बिदिनो ज' ज' रंजा बाजा मागो दमासि फा फालिलांबोनानै बिदिनो थालाङो बेखो सानो आरो बे। नेमखान्थिया जाहाथे गोमालाङा बिदि सानो
औ बेबायदिनो सोलिलांबाय थानांगोन आरो गोदोनि नेमखान्थि
औ बेबादिनो जागोन औ औ
औ जोंनावबो औ बे
हेल'
सावो आरो बेबायदिनो जोंनावबो एक थारिकनि सानसे सिगाङाव ना बिनि अखानायै लो अ जा गेदेर उन्दै बेबायदिनो अ फुजिलायो बो खुलुमो गेदेरखौ मान होयो उन्दैफोरनो
नोंथांमोनाबो बिदि नोंथांमोनहाबो बिदि हबा मागोनि एक थारिखाव बिदिनो फिथा सावलायो जालायो आलासि मानसि दुमसि फायबा
मोजां खोनायासै आं आवास
अह नोंथाङा नेट गैया नामा आंबो बारा मोजां खोनायाखै। हेल' हेल नोंथां हेल' अ नोंथां ना नेट गैया नामा खोनायाखैमोन आङो दासो खोनाबाय आंबो
औ औ नेटआ एसे प्रब्लेम होबाय थादों
उम
खोनायोना
औ खोनादों
औ औ औ मा होनदोंमोन नोंथां आं बारा मोजां खोनायासै
अ मा होनोमोन दा खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादो दे
अ बिदिनो माने नोंसोरनिथिंबो नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो मागो दमासिखौ बिदिनो फालिलाङो नामा होनदों जेनेबा एकथा फारस्ट खालि एक थारिक खालि बिदिनो जमा जमा फिथा सावनानै जालायो लोंलायो ना बेदर ओंखाम बिदिनो आलासि दुमसि फाहागि बाहागिफोरजों बिदिनो जमा जमा जालायो नामा होननानै सोंदों आं नोंथांखौ
औ औ औ बाय बाहागि बिदिनो आला सि दुमसि फैलायोबा जमा जमा रंजालायनानै बायदिसिना खोथा बाथ्रा सावरायलायनानै मोजां गाज्रि बेबायदिनो रंजालायनानै लायो आरो बायदि रोखोमनि फिथाफोर सावनानै
अ अ
बेनि उनाव बैसागोखौ माबायदि फालियो नोंथांमोनथिं
बैसागुखौ बुंबाथ' अ बै बैसागोखौथ' जोंनिथिंबो बिदिनो उम।
औ।
बैसागोआवथ' जोंनियाव बिदिनो औ मोसौ बैसागो मोसौ बैसागु फास्त। बैसागोनि एक थारिख आगोलाव बेयावबो बैसागोआवबो मोसौ थुखैनाय जायो। मोसौ बिदिनो मोसौखौ थुखैनानै
सैथ्र दाननि सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि आरो ना। मोसौ थुखैनाया औ औ। औ।
बिदिनो लाव फान्थाव बिदिनो हानानै मोसौनो सारना होयो। सारनानै मोसौखौ माबा फोननानै बिदिनो हांगार नङा हांगार फोथा औ बिदि फोननानै थुखैनो लांनाय जायो आरो जोंनिया मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनानै बुंनाय जायो।
औ औ।
बिदिनो आगोलनिफायनो गोदो गोदाय आबौ आबौमोननिफायनो बेयो नेमखान्थि सोलिबोनायखाय बेनिखायनो दाबो जों फालिबोबाय थायो बिदिनो
उम उम ।
ओमफ्राय बेनि एक थारिकनिफ्राय आरो एक थारिकाव आरो बिदिनो बिदिनो मागो दमासिनि बिदि बिदिनो एक थारिगावबो दुगैस्राम लोबस्रां न'आव साथि आलारि बाथि सावनानै बिदिनो गिदिरफोरखौ मान होयो, उन्दैयो गोदोर फोरोङो बिदिनो माबा खुलुमबाथाय बिदिनो गाम माबा बिदिनो गस्ला गामसा दख'ना बिदिनो मान होलायो आरो। खुलुमनानै जोंनिया बिदिनो जमा जमा बिनिफ्राय आरो ओंखाम जमा जमा जालायो आलासि दुमसि लिंहरो आलासि जानो थाङो जोंफोरबो बिदिनो बैसागुआवबो गाजा गोमजा बिदिनो रंजालाङो ओमफ्राय
बिदिनो मोसानो थांनाय जायो गामि गामि मोसानो थांनाय जायो। माइरं मागिनाय बिदिनो फैसा मागिनाय बिदिनो मागिनाय जायो बैसागुआव आरो जोंनि न'खर फोरावबो गुबुनफोराबो मोसानो फैगोन माइरं फैसा बिनो लांनो फैगोन बोराय बुरै गथ'। गथ' गथाय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो जमा जमा बोसोरफ्रोमबो बि बैसागुआव बिदिनो मानिनानै सोलिबोगासिनो नालाय बिदिनो आगोलनि बायदिनो दाबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बिदिनो ज' ज'। मागिनाय रंजानायखौ नुनो मोन्दों आरो। बैसागुआवबो दाबो बिदिनो सोलिगासिनो। नोंथांमोननिखि बैसागोआ ओरैनो माबायदि सो
जोंनिथिंबो बेबायदिनो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंना। मोसौ।
अ मा होनदों।
मादि माबा मोसौ गाय। मोसौ फिसा जों जायखिना दं गासैखौबो ओ बेफोरखौ मा साफोराव लांनानै बा दैमा दैसा गैयाब्ला हाखरफोराव लांनानै मा ओ बे हांगारनि फोथा बानायनानै बा थाव गुबै फोननानै मोसौफोरखौ थुखैस्रांनानै लोबस्रांनानैबो‌ ओ मो बेबायदिनो फोथा फोनै फोनै होयो आरो बेनि उनाव लाव फानथावाथ' थाहैखाबाय लाव फानथाव बायदिसिना रं माबा माबि खांनानै मोखौनि बिखुङाव खुबै खुबै मेथाइ खननाय जायो आरोना
अ मेथाइखौ माबायदि खोनो नोंथाङा मोसौनि माबायाव बिखुङाव खुबैनाय मेथाइखौ माबायदि खनो नोंथाङा एसे खनननानै खोन्थानो हागोन ना फोरमायनो हागोन दे
एसे गोसोयाव दङ आङो जेनेबा लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर ओ एरबाय था ना बेबायदि जोंनि आ बा जोंनि नखरनि गाहाइ जोङो बेबायदि खननायखौ नुनो मोनो आरो बिमा गाय दे बायदि दाजा बिफा औ औ मा औ दामब्रा बायदि जा
उम
माने बिदि सल' खननाया नोंथाङा बिदि सल' खननायखौ माने थारैनो
जोंनाबो हो
जोंनि मोनसे जेनेबा बिदि सल' खननानैनो लाव जा फानथाव जा सल' खननाय इखौ बुंनायखौ थारैनो एसेबाबो माबा मोनसे ओंथि गोनां माने जाफुंनाय बायदि मोनो ना